हेलौ
हेलौ औ
अ नोंथां मा खालामगोन
नै नोंथां ओरैनोसो दं दाथ'
अअ ओंखाम जाखांबाय ना
औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय
औ आंबो जाखांबाय
अह
ओम नोंथांनाव मोनसे आयदाजों सा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै सो आं खल खालामनाय जादोंमोन आरो
औ औ सावरायजागोन दे आयदाया मामोन नोंथां
अ आयदाया माने बर'फोरनि बै दोरोङारि ओंख्रि जानायनि बागैनो सावरायनिसै
अ जागोन दे नोंथां
औऔ बिदिब्ला आं
औ
जागायग्रोनोसै
औ
जोंहा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' गोबां दङ नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां
ओ जेरै जोंहा अनला अनलाखौनो जोंहा गोबां रोखोमनि जायो अनला दाउ अनलानि मेवाइ अनला दों बासिगि बिबार अनलाजों मैथ्रु बिबार अनलाजों ओ गाम्बारि बिबार बेफोरबायदिनो गोबां माने बै अनलाजों बिलाहि बेफोरखौबोथ' जायोना जोंहा ओ बेनिफ्राय आरो जोंहा ओरैजाय सबाय सबाय जों दाउ सबायजों साम' सबायजों बिदिनो अमाफोरखौ फोराननानैबो जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ
बेनिफ्राय आरो बै नारजि नारजिजों अमा जोंहा बेनो बेफोरनो बर'नि गाहाय दोरोङारि ओंख्रि ओ बेनि ओमफ्राय आरो जों बे खारै खारै ओंख्रि ओंख्रि गोबाब जानाय होनोना जायखौ बेखौबो जोङो जोंनि माने बे फोरबो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि
दा जोंहा सबायजों ओ साम' आरो दाउ बेेफोरखौ संनायनि बागैनो एसे आं फोरमायलांसै नोंथां
औ फोरमाय जागोन दे फोरमाय
जोंहा सबायजों सबायजों साम' ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा जोंहा गिबियावनो साम'खौ ओ साम'नि दाखोन आरो बै ओ साम'नि खिथुखौ एसे गारनानै लाग्रोनाय जायो
औ
आ बेनिफ्राय आरो बेखौ मोजाङै उम सो सोमहाबना दोननानै दैजों मोजाङै आ सुनानै लाग्रोनाय जायो बिनिफ्राय जोंहा सबायखौहाय ओ आरामै एवफ्रामनानै माने एवनानै एसे एवस्रोना लानानै बेखौ सबाइखौ ओ उवालदा ओ
जोंनि ओनसोलनिखौनो बुंसै ओमफ्राय जोंनि ओनसोलावथ' उवालाव बेसेबां इदि संनायखौ खुनायखौ सबाय खुनायखौ नुनो मोनलिया आरो माने बे माबा मोनसे बा खामफ्लाइफोरनि सायाव बा बेदिनो बेफोराव बथ थलजों फुख्रेमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने जोंनि ओनसोलफोरावहाय बेफोरखौ बेजोंनो बांसिन ओ बाहायनायखौ नुनो मोनो बिनिफ्राय मोजाङै बे सबायाइफोरखौ फेमना लानानै मोजाङै साफा खालामनानै जावस्रोना लानानै बेखौ ओ साफा खालामग्रोना लानाय जायो बेनिफ्राय जोङो आ साम'खौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो ओ ओमफ्राय साम'खौ एवफ्रामना लानानै जोंहा आर सबायखौबो बि बिदिनो रुग्रोनानै लानाय जायो गिबियाव बिनि उनावहाय ओ सबायखौ एसे गोदौ रुग्रोनानै गोदौबाथाय
गोदौबाथाय बे खारै बे हालदै संख्रि ओ मस्ला मस्लि बेफोरखौ देनानै होनाय जायो बिनिफ्राय आ साम' एवफ्राना लानाय जा मखौ सबायाव होसननाय जायोबा बा सबाइखौ खायफा खायबा बिदिनो सबायखौबो साम'आव होनाय जायो आरो बे रुग्रोना लानाय सबायखौ आ बेनिफ्राय
उम स गोदौ मोजाङै गोदौ होनानै जोंहा उम बिदिनो संनाय जायो आरो बेनिफ्राय गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनानै होनाय जायो आरो सबाइ ओंख्रि संनायावहाय आ बिनिफ्राय जाहा दा उम ओ अमा बेदर बा दाउफोरजों संबाबो बेबायदिनो संनाय जायो। ओ दाउफोरखौ मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय सबायखौ मोजाङै ओ रुग्रोनानै गोदौ होनानै आराम मस्ला मस्लि होग्रोना लानानै ओ खारै बेफोरखौ होनानै लानाय जायो बिनिफ्राय दाउ बेदरखौ होसननानै होनाय जायो ओ जेब्ला सबाया मोजाङै रुय गोन बा ओ मोजाङै बिदिनो दाउजों सं दाउजों जोङो दाउफोरखौ होनानै दाउ बेदरफोरखौ होनानै मोजाङै गोदौ होनोनानै ला स सबाया जेब्ला ओंख्रिया मोनगोन। अब्ला जोङो बिदिनो मस्ला हिसाबै जोंहा गंगार दुन्दिया।
ओ बिनिफ्राय खायफा-खायफा बिदिनो दुन्दिया आरो खायबा बिदिनो सबायाइजों साम' ओंख्रिफोराव माने बै हाइजें बिलाइआ बेखौ आं होफानायखौ नुनो मोनदों आरो बे मस्ला हिसाबै माने। जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरखौ माने बाहायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो। बेनिफ्राय आरोम
जोंहा अनला ओंख्रि बिदि बेफोरखौ संनायाववो ओ अनला खौ माने नो माइरंखौ नांगौ जखानि लानानै। बेखौ माने दैयाव दसे सोमाबना दोननाय जायो जाहाथेओ बे माइरङा रुयो आरो देनायाव देफ्लेनो हानाय बायदि गुरै जायो।
बेनिफ्राय जोंहा बे सोमना लानाय माइरंखौ उवालाव देनानै लानाय जायो। आथिखालावथ' माने उवालाव फ्राय देनायखौ नुनो मोनला। ओ उम ग्राइन्डार मेसिन बेफोरावनो आथिखालाव फ्राय मानसिफोरा गोरलै सहस जानायनि थाखाय बेफोरखौ ओ
माने ग्राइन्डारावनो उननानै लानाय जायो आरो। बेनिफ्राय ओ बे अनला ओंख्रि संनायावबो ओ अनला जों मेवाइ बा दाउ बेफोरखौ होफानानै सङोबा जेनेबा बै मेवाइखौ खारैजों मोजाङै एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो। माने एवनानै लानानै बेनिफ्राय दै होनानै बेखौ ओ एसे बिदिनो
गोदौ होनोनाय जायो आरो रुयजासे गोदौ होनाय जायो आरो माने। बेनिफ्राय जोंनि बिदि न' ओनसोल बा न'खराव बिदिनो सोलिनायखौनो आं जोंनि बिदि संनायनि ओ खान्थिखौनो आं बुंनोसै माने जोंनियाव बिदि अनला मेवाय आरो दाउ ओंख्रि सङोबोला।
उम
ओ बेबायदिनो
मेवाइखौ मोजाङै खारैजों एवफ्रामग्रोनानै लाग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय ओ बेओ दैखौ माने ओ बेनि उनाव फाय दैखौ होनानै आरोबाव एसे गोदौ होना लाग्रोनाय जाबावो आरो। बेनिफ्राय गोदौहोना लाग्रोनानै बै एवफ्रामना लानाय दाउफोरखौ दाउ बेदरखौ माने होसननानै होनाय जायो बेनिफ्राय होसननानै होनानै उम दसे गोदौ होनाय जायो आरो बेनिफ्राय अनला खौ माने ओ फ्रि-फ्रि होनानै ओ फारसे आ-आखाइजों खादौजोंनि बा खोस्लिजोंनो आथिखा आथिखालावथ फ्राय खादौखौ बाहायला नालाय। ओ ओमफ्राय जोंनियाव माने खोस्लिजोंनो एरनानै होनाय जायो आरो आरो खायफा-खायफा आं नुनो मोनदों जे खायफा - खायफानाव बे अनला देनानै लानाय अनलाखौ माने दैयाव लगायनानै डाइरेक्ट होसनखानाय बेफोरखौबो नुनो मोन्दों आरो। मोजां माने आथिखालावथ संनायनि सिटाइलफोरा गोबां सालायबोबाय नालाय। बेबायदिनो अनलाजों दाउखौ आं संनाय नुनो मोनदों आरो।
औ।
ओ बेनिफ्राय जोंहा नारजि ओंख्रिखौबो बेबायदिनो संनायखौ नुनो मोनदों।
औ।
ओ दा नोंथांनि ओनसोलाव नारजि ओंख्रिखौ माबोरै सङो बेफोरखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ फोरमायजागोन जोङो नारजिखौथ' गुबैयै फाथोनिफ्रायसो मोननाय जायो। फाथोआ जोंनाव गोबां मानेखि बर'फोरनाव गोबां गाहाय बिफाव लायो होननानैबो जों बुंबाथाय बुंद्रायनाय जानाय नङा। मानोना फाथो बिफाङा जोंनो दिरुंनिफ्राय जगायनानै जोंनो ओंख्रिसां होयो आरो बियो आरो बेनि अनगायै बियो नारजि ओंख्रिया जोंनि गाहायै दोरोङारि ओंख्रि होननानैबो जोङो बुंजागोन मानोना जोङो बेखौ गिबियाव जोङो जोङो मैद्रु हिसाबैबो जानाय जायो आरो बेनि अनगायै जेब्ला फाथोखौ जोङो फोरानो अब्ला बेखौ जों नारजि महर होनाय जायो बेखौ जोङो जेब्ला बिफांखौ दाननानै बेखौ मानेखि फोराननो थाखाय जोङो बेखौ जिफोराव मानेखि दोनो सानसे साननैनि थाखाय खोबनानै अब्ला बेखौ फिस्रिनानै दोनो। फिस्रिनायनि उनाव बेखौ जों सानदुुंआव आरामनो फोराननानै बेखौ जोङो बस्थाबा माबा मोनसे बिदिनो जायगायाव मोजांनो मानेखि सोनानै दोनगोन आरो बेखौ सोनानै दोननानै उनाव जानो थाखायबा जों बेखौ मोजांनो बासिनानै बेखौ दैयाव सोमना दोनो आरो नै बा थाम घन्टानि थाखाय ओमफ्राय बे सोमनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजांनो सुखन- सुखन सुनानै बेखौ जोङो नारजिखौथ' जों गोबां रोखोम रोखोमनि जानो हायो जेरैबायदि जों नारजिफोरखौ बेखौबो जोङो दाउ दावजोंबो जानाय नुनो मोननाय जायो जोंनि ओनसोलाव आरो बेनि अनगायै अमा बेदर आरो ना नारजि खफ जेरैबायदि बेफोरबायदिबो जानाय नुनो मोननाय जायो आरो बेनि अनगायै आलुफोरजोंबो होनानै जानायखौ नुनो मोननाय जायो। जायो आरो बेनि अनगायै
दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला जों अमा बेदरजों नारजि बेखौनो बुंजागोन। जेरैबायदि जों नारजि दोलो संनो थाखाय जोङो गुबैयै खारै नांगौ। बेखौ जोङो नारजिखौ जेब्ला सोमनानै नै बा थाम घन्टा बिनि उनाव जोङो बेखौ मानिखे बोखांनानै बेखौ जोङो सारायाव मोजांनो होनानै बेखौ खारै होनानै रुनाय जायो आरो बे रुखांनानै बेखौ जेब्ला बेखौ रुइगोन अब्ला जों बेखौ सागंजों सागोन बेनि उनाव जोङो बेखौ दै होगोन दै होनानै जोङो जि ना जि अमाखौ जों मोजाङै एवना लानायमोन बेखौ अब्ला जोङो बेखौ होसनानै अब्ला बेखौ दसे समनि थाखाय गोदौहोगोन अब्ला जोङो बेखौ संख्रि जादोंना जायाखै बेखौ नायनानै बिनि उनाव जों माखासे जेरैबायदि बर' मोदोमग्रा माबाफोर जायोना जेरैबायदि निरसिं बा माबा मोनसे बेनि अनगायै जों हाइजें आरो बेनि हाइजें बिलाइफोर बेखौबो होनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव
औ
बेफोरबायदिनो नार्जिखौ संनाय जायो आरो आरो बेनि अनगायै जों नार्जि बिलाइखौ माखासे जोंनियाव गोथै गोथै मानसि थैब्ला बेहायबो नारजि अरगारनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेनिखायनो नार जिखौ जों बुंनो हायो जानायावबो मोजांबो आरो माखासे याव जों सोमोन्दो बस'नायबो होनना बुंजागोन आरो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो जेब्ला
औ
जोंना मानसि थैयोना अब्ला बेखौ जों जोङो मानसिखौ जेब्ला गारनो लाङो अब्ला गारना फैखांनानै बेखौ नारजि जों एवनानै बयनोबो एसे एसे जाहोनाय जायो आरो
औ
बै गोथैजों मानेखे सोमोन्दो गारबाय बे जोंनि मानसि नंला बेफोरबायदि होननानै साननानै साननाय जायो आरो बिनि अनगायै माखासेया सारादु बेफोरबायदियावबो जोङो नार्जिखौ एवनानै बयनिबो रायजोफोरनो जा नाय नार्जि अरगारनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो माखासे नारजिनि फोथायनाय दं जेब्ला जोंनाव गिबि मानसि फैगोन आलासि मानेखे बुहुद बोसोर मानेखे फैफेराखै अब्ला जोंनाव अब्ला फार्स्ट टाइम जा आलासि जानो होफैदों मानेखे गिबि खेब आगान होफैदों अब्ला बे मानसिनो नारजि ओंख्रि फुजा होबालायनो आरो नैथि खेब